हेल' औ खोनादोंना नोंथां औ आं नों थांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ बर'फ्रा बो बोरैहाय सि दायो दोरोंङारि सि दायो आरो सि दानानै जों बोरैहाय रां आरजिनो हायो सि जेनेबा जोंनि बे दानाय लुनाया कालसारादि जोंनि थाखाय मानो गोनांथार बिनि सायाव आं एसे सावरायनो सानदों नोंथांङा समनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन
औ अ दानाय लुनाय होनबाथ जोंङो बयबो मिथिखागौ नंङा होमबा बरफ्रा गोदोनि फ्रायनो जों गाव गावनि दानाय लुनाय सि जोमखौ जों गाव गायनो दानानै लादों नङा होमबा गोदोथ जोंङो मिसिनारि बुस्थुफोरजों दानाय बेफोर ओ माने जि जोमखौ जोंङो गोदो बाहाय बोआमोन नंङा होमबा गाव गायनो जित र जों जानानै गाव गायनो साल खुन्था बा माने हिसान दानानैनो जों दिनै गाव गावनि खसाबखौ जोंङो गाव गायनो जिखौ फोरखौ जोंङो दानानै लायनो हायोमोन नंङा होनबा नोंथां आथिखालाव जोंङो गोबां बिदिनो मेसिनजों दानाय बिदिनो द्रेस फैबाय गोदो जेनेबा जों उन्दै समाव बेफोरखौ जेनबा जिगुजौ गुजि मायथाइ समनिफ्राय सानोब्ला जोंङो बर'फ्रा बै समावबो जोंङो जि दानानैनो जोंङो जोमबोयोमोन जेरै गाम दखना थसं दखना जेरै लांगा दखना थिग बिदिनो हौवासाफोरनि गामसा आरनाइफोरखौ जोंङो गाव गावनि आखाइजोंनो एरबोयोमोन आरो माने गामि गंफ्रोमावबो जोंङो बुंनो थाङोब्ला नखर नखर साल खुन्थाया थायोमोन आरो नाथाय जोंनि दा आथिखालाव जोंनि साल खुन्थाखौ जों नागिरनानै मोनला आरो गोबां मानसिफोरानो दायो हिसानखौनो दानो रोंबांला अब्ला नोंथांनियाव आं सोंनो लुबैदों जेनेबा बरफोरा मानि थाखाय जेनेबा बेफोर रोखम ओ बावलांनो हम जोंखौ जेनेबा गाव गायनि दानाय आखाइजोंनो दानानै जों सि जोमखौ दायोमोन बेफोरखौ जोंङो लाबोफिननांगौब्ला जोंङो मा रोखोमै खालामोब्ला मोजां नंङा होमबा जेरै जोंङो बेजोंबो गोबां रां आरजिनो हायोमोन नंङा होमबा नोंथां अब्ला जों बेफोरखौ लाबोफिननांगौब्ला नोंथांङा बोरैहाय खालामोब्ला नोंथांनिफ्राय ओ मिथिनो हास्थायदों आरो आं
औ औ नोंथां ओ दा बेफोरखौ ओ गानहोलांनाया मानो खम जालांखो होन दाहोलांनाया मानो खम जालांखो होनना बुंङोब्ला बिदिनो गोबां ओ गोदान गोदान गोदान मिसिन ओ ब्रेन्डनि दख'ना बिदिनो मोजां मोजां जेन'बा ओ ओंखारनायखाय बिदिनो ओ दानायखौ खस्थ मोननानै बिदिनो गोदान गोदान लुगैनानै बिदि गानाय जादों आरो आथिखालाव औ ओ बिदिनो दा जोंङो गोदो गोदायहाय बिदिनो गोबां ओ सुबुंफोरानो बिदिनो गाननानै दायोमोन जेनेबा दानानानै गानोमो मोन आखाइजोंनो बिदिनो मोजां जायोमोन आरो नाथाय आथिखालावहाय बिदिनो ओ ओ दखनाफोराबो एबा गोबा गोबा फैबाय आरो कालारफोराबो बिदिनो खारहोलाङो
ओ औ बिदिनो ओ नोंथांङा बुंनो हागोनना नोंथां आं बारा ओरै मिथिस्लाबा
औ औ आं आं सोंदों जों जेनेबा नोंथांङा जेनेबा बोरैहाय जोंङो बेखौ लाबोफिननांगौब्ला जोंङो जेनेबा बेजोंबो जोंङो रांखान्थिखौ जौगाहोनो हायो नङा होमबा गोदो जों दायो जोंबा जोंनि रांखान्थिया जेरै गुबुननि आख आखायावसो थांदों जेरै बेंगलनि फ्राय लाबोनाय कलकाताफोरनि लाबोनाय जों बेफोर रखम खसाबखौ जुदि जों बर'फोरा बाहाय बाहायबाय थायोब्ला जोंनि दानाय लुनाय जोंनि बेयो गोमालांनो हमगोन आरो। इयुनावदि बर'फ्रा जि दायोमोन बेफोरखौ जोङो उन्दै जेनेरेसनफ्रा मिथिलांनायानो नङा आरो। मानोना जों दानो गे जोङो नैरोज रोजा बे नै रोजा नैजि अबस्थायावनो दुइ हाजार बिस अबस्थायावनो दिनै जोंनि साल खुन्थाफोरखौ जों नुनोनो थांला। अब्ला फैबाय थानाय जेनेरेसना बैफोर रिफुनिफ्राय माने जानगाराव थागोन आरो बिसोर जेबोखौनो मिथिनाय नंला बर'फोरााद जि जोम दानानै गाव गानोमोन। बिसोर बेखौ खोथाखौ मोनथिनायानो नंला आरो बेखौ हमथानोब्ला जोङो आइजो फोराबो जेनेबा माने मोनसे एवार्ड लानानै फैनांगोन जेनेबा जायखौ जोङो गामियाव थांनानै एवारनेस होनांगोन जोङो दानाय लुनायखौ जोङो लाबोफिननांगोन जों मालाय माने खसाब गाना होननानै बै समावदि महात्मा गान्धीयाबबो मोनसे स्ल'गान होदोंमोन नङ होमबा बिसोर‌ इंराज फोरनिफ्राय फैनाय दख'नाफोरखौ गाना जुगारदोंमोन सावना होदोंमोन। थिग बिदिनो जोंनि बर' फोराबो जुदि बे खा-खामानि कालसारखौ लाना फैबासो जों जोंनि हारिमुखौ माने लाखिनो हागोन आरो बे जोंनिबो मोनसे हारिमुवआव गोलैयो आर्टआव नङा होमबा नोंथां। जायखौ जोङो मुगा खुन्दुंनिफ्राय फाननानै जेरै एफा दामाव जोङो जेरै नोङो मुगा गंसेनि जेनेबा नोङो दख'ना बा नोङो बिदिनो फालि फोरखौ बायोब्ला बेफोरनि दामाबो‌ बिराद बेसेन गोसा नङा ओमबा जाय खौ जोङो मुगा जायखौ मोनो। बेयो खुननि माबायाबो जुदि गानोब्ला देहानि स्किनफोराबो मोजां थायो। मोजाय थायो होनना जोंहाबो फोथायनाय दमोन आरो जायनि थाखाय बिनि बेसेना जोबोर गोबांआथिखालावथ' जोङो‌ आरन्नायखो जोङो एकस निफ्रायनो जोङो दुय हाजार पसिस तिन हाजारसिम जों आर'नाइ फाननायखौ जों दिनै नुबोदों नङा होमबा जेरै बाजार मेलायाव थाङोब ब्ला देरस' थाखाानिय हायेस लयेस्ट जायो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि दानाय लुनायाव जोङो ओ मा मा आगर बेरखाङो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो। देलाय मा मा आगरखौ जोङो नोंथाङा मिथिगौ आरो जे बेबो जोंनिनो आखाइजोंनो एरनाय आगरखौ जोङो दायोमोन गोदो। नोंथाङा मा मा आगरनि मुंखौ फोरमायना होनो हागोन ना एसे
औ नोंथां बिदिनो जोङो बिदिनो दाउस्रि आगर होननाय दोङो बिदिनो आरो बेसर बिबारनि आगर औ बिदिनो आरो। ओ मैथानि आगर बिदिनो गोबां आगर दङ नाथाय आं बारा ओरै आगरफोरनि नाम खौ मिथिजोबा नोंथां
औ आरो आं खोनानाय बायदिब्ला बे दिंखिया आगर हाजो आगर दाउ दाउसा मोख्रेब फारौ मेगन बेफोरखौ आं गोदो फरायबोनो मोनदोंमोन। नाथाय आं आंबो जेनेबा गानग्रा हिसाबाबो आं बबे आगरखौ मा होनोब बारा हमस्लाबबोनो हादि आरो बै समाव फरायनानैसो मोनदों। फारौ मेगन दाउसा मोख्रेब। हाजो आगर बिदिनो दाउस्रि हाजो आगर। आगर बिदिनो गोबां बर'फोरा गाव गायनि खसाबाव जोङो बेफोरखौ सेबखांहोनायखौ जोङो नुदोंमोन आरो। नङा होमबा नोंथां बेबो जोंनिनो आर्टमोन नाथाय दिनै जोङो बेफोर खमखौ जों गानला मालायनि खसाबखौ जों दिनै गान होननानै जोङो जोंनि रांखान्थिया गाहायाव थांदों आरो । मानोना बेंगलनिफ्राय फैनाय गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाया जेरै पसिस हाजार त्रिस हाजार पन्सास हाजारनिबो दख'ना द होननानै नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै? नाथाय आं मिथिला नाथाय त्रिस हाजार फसिस हाजार पयथ्रिस हाजार बेफोर दामिनि दख'नाखौ आं खोनादों आरो नोंथां । अब्ला जोंनि बे दख'नायावथ' जेनेबा दुइ किल' दुइ किल' एक किल'निबो जेनेबा दख'नानि जेनेबा खुन्दुं जाहाय नङा होमबा अब्ला बे दख'नानि दामा मानोे इसेबां बारा नङा होमबा नोंथां? बे साननो गोनां आरो जुदि गांसे दख'नाखौनो जुदि पसिस हाजार त्रिस हाजार जुदि होननानै बायना गानोब्ला जोंनि रांखान्थि आथ खहा जादों ना देखनायजों लोगोसे नङा हबा बिथिं जोहा हारिमुनि साइदावबो खहा आरो नोंनि रांखान्थियाबो खहा नोंहा देखायनायावनो बिदि राङा जोंहा ओरैनो इउसलाइस जादों आरो नङा होमबा नोंथां? अब्ला बेफोरखौ हम थानोब्ला जोंनि आइजोफोराबो बिफाव लानांगोन आरो जों कालसारखौ हमथानोब्ला नङा होमबा? जेरै आइजोफोरासो दख'नाखौ गानो बिदि हौवासाफोरा गामसाखौ गानो गोबां समावनो बेरायनो थांब्लाबो ओरैब्लाबो आइजोफोरा दख'नाखौसो बांसिन गानो नङा होमबा?
औ नंगौ ।
दायोमोना दिनैसिम दिनै थग्रं दख'नाखौ गानो बिसोर मालाबाबो लांखा दखना गाननो रोंला । बिसोरो थग्रं होननानै बुङोना जायखौ जेनेबा बिथिंबो गब्लं बि थिंबो गब्लं नङा होमबा बेखौ नोंथांमोननि साइडआव मा होननानै बुङो?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बिदिनो अग्रं दख'ना आरो मेख्ला दख'ना होननाय जायो आरो नोंथां ।
औ औ आथिखालाव गोदोनि जबा जायफोरा जिगुजौ बाजि मायथयाव जोनोम जाबोनाय बुरि आरो द दासिमबो गोथां थांनानै दङ बिथांमोना बे दख'नाखौसो गाननो रोंगौ आरो जोंनि आइखौ आं जिबनावनो आं लांगा दखना गानफेरनाय नुफेरजया आरो दाहाबो बेफोर आरो जोंनि मोनसे आर्ट नङा हानबा? बिसोर आइमुआादि दिनै बावगराखै बर'फोराादि थग्रं दखनाखौ गानो आइ मुवा दिनै लाखिबायनो थादों आरो नङा होमबा बेबो मोनसे जोंनि हारिमु जोङो जेरै जोंनि लांगा दख'नाखौ गो जोंनि बुहुमाव दरबारावनो दिनै सिनायबाय बर'फोरााद दख'ना गानो नङा होमबा नोंथां आरो आर'नाइखौबो सिनायबाय बुहुमनि दरबारावनो दिनै आर'नाइखौ लायो भारतनि प्राइम मिनिस्टार सटाराबो गोदोनायाव बबेबा कान्ट्रियाव थाङोबा आर'नाइखौ बे लांफायो आर'नाखौ बे गोदोननायाव लानायखौ जोङो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो नुदों । नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोंनि आर'नाइया बहुत गोजौआव थांबाय आरो गोबां मानसिनि गोसोखौनो बोहोनो हायो जोंनि आर'नाइ ड्रेसा अब्ला नोंथाङा आर'नाइखौ बोरैहाय नों हिसानफोर दानो रोंगोन ना नोंथांङा?
औ आंथ' दा हिसान दाफेराखै नालाय एसेबां मिथिया आरो नोंथां गोदो गोदायहायसो सिख्लाफोराैसान दायोमोन नाथाय आथिखालाव बिदिनो सिख्लाफोरखौबो हिसान दानायखौ नुनो मोनला नालाय बिदिनो
नुनो मोनलिया औ रोंबांला औ नंगौ बिदिनो जोंनि दिनै लासै लासै जोंनिया कालसारा बिदिनो गोमालांदों आरो जि दानाय आखाइ हारिमुवा । बेखौ जों बोखांफिननायनि समबो जानानै फैबाय नंङा होमबा जोंनि सोलों थाइजों लोगोसे जों जि दानानै गोबां मानसियानो रां खामायनो हादों दिनै गोबांङानो न'खर संदों ना दख'नानि बेफार होनानै दिनै गोबां रां खामायनानै जेरै गाव गावनि साख्रि बाख्रि गैयाबाबो जिउ खुंनायखौ नुबोदों आरो नोंथां नोंथांमोननि साइदआव बिदि दख'ना बेफार खालामनानै फाननाय दोंङोना
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो खाथि खालानि जेन'बा जोंङो दा बाजार जायोना बेयाव जोंनि गामिनिनो ओनसोलनि मानसिफोरा दख'नानि बेफार खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिदिनो न'आव
औ नोंथांङा मा मा दख'नानि मुं मिथिगौ नोंथां मा मा दख'नानि मुं
औ बिदिनो गोबांथ' मिथिया बिदिनो दख'ना बिदन दख'ना आरो बिदिनो बिबार दख'ना आरो गोबां दख'ना दं नाथाय आं मिथिस्लाबा नोंथां बिदिनो दख'नाफोरखौ
औ औ
नोंथां आं मिथिगौ बा
नंगौ औ औ अब्ला नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय दिनैनि बे जोंनि सावरायनांगौ माबा जोंनि टपिकखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां औ गोजोन्थों